हेलौ
हेलौ नोथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ नोंथाङा ओ मा खालामदो नोंथां?
आं दासान्दि ओरैनो दोंथ'यो नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ।
बर' ओ बिदिनो ओ‌ न'खर दानो थाखाय मानि गोनां थि आरो बर'फोरनि न'खर दानायनायनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना? समदोंबा नोंथां
औ। न'खर होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ।
औ।
नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ मोनसे न'खर जानो थाखाय एबा मोनसे न' नखर दानो थाखाय ओ उम जोंनि सुबुंनि गोनांथि जायो जेरैबायदि बिमा ओ गथ' गथाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि बिबै बिबौ बेफोर खौ लानानैनो मोनसे न'खर जायो। नोंथाङा बुजिखादों जानांगौ। औ गोजोन न'खर दानो थाखाय फाय गिबियावनो गोजोन न'खर दानो थाखाय बिमा बिफा एब्ला एबास सासे हौवा आरो सासे हिनजावनि गेजेराव अनलायनाय एबा गोरोबलायनाय बे बेफोरबायदि थानो नांगोन होमबासो न नख'रखौ गोजोन गुसियै जेबो एबा न'खरा गोजोन जागोन होननानै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ बेफोरबायदि। आरो बिमा बिफा जेनबा बिबै बिबौखौबो अननो रोंनांगौ। ओ निजायनि गथ' गथाय बेफोरखौ मोजां गियान मोजां आखल आखु एबा मोजां फोरों थाइ होनो हानांगोन।
नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो ओ
गथ' गथायखौ मोजां स्कुलाव होनो हानांगोन। ओ मोजां फोरोंथाइ लाहोनो हानांगोन होमब्लासो इयुननि संसारा इयुननि न'खर दानाया गोजोनै जालांगोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
मोनसे नखर दानो थाखाय बे न'खराव सोलों सोलोंथाइ थानायाबो दानि मुगायाव जोबोर गोनांथार। सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुङा जोबोर ओ दुखु खस्थ' बेफोरबायदि सहायनांगौ जेनेब्ला। सोलोंथाइ थायोब्लाथाय सुबुंनियाव मोनसे नङाब्लाबो मोनसे बेफोरबायदि। सुबुङा मावना जानो हानाय गोहो फैयो आइदिया फैयो बेफोरबायदि। आरो सोलोंथाइ गैयाबाथाय जोबोर दुखु खस्थ' बेफोरनि गेजेरजों। औ। सोलिलांनो गोनां जायो आरो न'खरखौ नङा होमबा नोंथां। औ औ न'खर होननानै बुङोब्ला। अब्लाथ' गिबियावनो ओ ओम जोंनि जेनै। बा हौवा हिनजाव बेफोरनाव बिफाया। निबा बिबा जहिनजाया न'खरनि गाहाय गिबिया। ओ न'खरखौ सामलायलांनो हानांगोन। न'खरखौ नांगौ बायदि जानाय लोंनाय बेफोरबायदि बायदिसिना। औ होनो हानांगोन दानि मुगायावथ'। जानाय लोंनाय बेफोरबायदि गैयाबाथ' मोनसे न'खरा मालाबाबो थांनानै थानो हाया। बे। खौ बुथुमनो थाखाय ओ बिथांमोना मोनसे नङा मोनसे खामानि मावलांनांगोन। नांगोन नङाब्लाथाय न'खरा। जोबोर दुखु खस्थ'नि गेजेरजों ओ बाबेनलाङो। बेफोरबायदि आरो।
औ।
औ। अ-अ सोलोंथाइ थायोबाथाय न'खरनि सुबुङा जिखिनि जाया मोनसे खामानि। दानि मुगायाव आबाद मावनो थाखायबो मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ। ओ बेफोरबायदि बायदिसिना ओ खामानि मावनो। थाखायबो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार होननानै आं सानो आरो। सोलोंथाइ थाब्लासो। सासे सुबुङा गोग्गो साननो हानाय गोहोआ फायो होननानै आं सानो आरो।
औ औ।
नोंथाङा मा सानो नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ।
सोलों ओ सोलोंथाइखौ नांथारगौ नोंथां गिबियावनो।
औ।
सोलोंथाइ थाबासो इयुन जोलैफोरखौबो मोजाङै ओ बिदिनो सोरां लामा दि। दिन्थिलांनो हायो मोजाङै सोलोंथाइ होलांनो हायो गियान होनो हायो। औ। बिदिनो न'खर गंसे न'खर जानोबा। बिदिनो ओ गोरोबलायनाय आरो खौसेथिनि गोनांथिथार नङा होनबा नोंथां। औ बिदिनो अनज्लायनायनि अनज्लायनायनिथ' गोनांथार अनज्लायनाय। गैयाब्ला न'खरा दावगालांनो हाया।
औ।
अनज्लानाय इदि खौसेथि बिदि थाबासो न'खरफोरखौ जौगालांनो हायो। ओम बर' समाजाव बिदिनो ओ। दा एसे खम जाबाय आगोल बिदिनो जौ जुवाजों गफ्रबना थानानै। बिदिनो न'खरफोरखौ। ओ गोबां ओं गाहायाव गोग्लैसोना थानाय नुदोंमोन नङा होनोमबा नोंथां ओ दानिथ' आथिखालाव बिगियान जुग ओ सोलोंथाइजों लोगोसे गासैबो ओ रोंगौथिखौ रोंलांजोबखायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो ओ न'खर दानोबा बिदिनो खम समजों ओ बिदिनो बैसो उन्दै समाव जुलि जायोबा जोबोर खस्थ' नोंथां ओ इयुन जोलैफोरखौ बिदिनो ओ फेदेरलांनो फोरावलांनो जोबोर खस्थ' जायो। ओ आथिखालावथ' ओ रां राव रां रुफा गैयाबा ओ न'खर दानाया जोबोर गोब्राब नोंथां ओ बेसेन बेसेननि दामफोराबो जोबोर ओ बारायलांनो हमदों। बिदिनो ओ खाम औ। गुबुननियाव बिदिनो खामानि मावनानै जालांना ओ न'खरखौ सामलायलांनाया जोबोर गोब्राब।
औ औ
औ आथिखालावबो दंसै बर' बर' हारियाव बर' समाजाव गोबां ओ बुजिया सोमजिया ओ बिमा बिफाया उन्दैनि उन्दै समनिफ्रायनो बिदिनो फेदेरबोबाय फोलावबोबाय ओ बिदिखौ बिमा बिफानि खोथा लाया लासिनो बुजिया लासि
औ
उन्दैयावनो हाबा जागोन हाबा जानानै बुजिया सोमजिया ओ गोदोरफोरा माबा मोनसे ओ रोङिखौबो फोरोंबा बिदिनो ओ दाय जानानै नंखाय साननानै बिदिनो
औ
ओ बिमा बिफाखौ गारनानै गुबुन जानोसै। बिदिनो गोबां दङ बर' समाजाव। इयुन जोलैफोरखौबो ओ बिथांमोना ओ फेदेरलांनो फोलावनो जोबोर खस्थ' जानोसै बिदिनो ओ सहायनोबो हाला ओ बेयावनो ओ असेनि फायनो बिदिनो गावस्रालाङो बिसोरो गोबां बि दिनो बर'फोरनि गेजेराव जेंना जेंसि नुबोगासिनो नोंथां। नोंथांनि जायगायावबो बिदि ओ बेले बेजे ओ नुदों नुनो मोनदों नामा नोंथां? फोरमायनो हागोन ना?
औ औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' उन्दै समाव जुलि जानाया ओ जोंनि देहानि थाखायबो एबा जोंनि इयुन जोलैनि थाखायबो जोंनि मा न'खर संसार जानायनि थाखायबो मोजां नङा होननानै नोंथाङा जेनेबा बुंलांखाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदियैनो न' उन्दै समाव बैसो जायोबाथाय गोबां जेंना जेंसिजों सुस्रांङो। गोनां जायो जेरैबायदि उन्दै समाव बै बो जायोब्ला जोङो बुजिस' हाया। ओ सोमजिस' हाया। एसे एसे नांज्लायनाय एसे हमज्लायनायावनो न'खरा बायलांनो नागिर रो बुजिया सोमजिया। ओ औ बुजिया सोमजिया उम उम बाथ्राफोरखौ बुंलायो जोंनि गेदेरफोरखौबो जोङो एसे मायबा बुंबानो जोंहामा मोनो होननानैथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय। ङा होमबा नोंथां? औ औ बेफोरबायदिनो ओ जोङो जुदि उन्दै समावनो हाबा जाना जायोब्ला आरो हाबा जानायनि उनाव जुदि उन्दैस बैसोआवनो जोंनि गथ' गथाय जायोब्ला जोङो गथ' ग गथायखौबो मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ एबा गोग्गो देहा होनो हाया होननानै जों सोंनि साइन्सावबो फोरमाय हानाय औ। बेफोरबायदिनो जुदि जोङो ओ उन्दै बेसोआव हाबा जानानै लायोब्ला जोङो मोज जां मोनसे खामानि मावनो हाया मोजां मोनसे बेफोरबायदि मा खामानिखौ मावब्ला जों मोजां जा गोन मा खामानिखौ मावब्ला जोंङो रां आरजिनो हागोन बेफोरबायदिखौ बारा सानस्लाबनो हाया। बेफोरबायदियाव न'खरा गुलाय गुजाय जालाङो बिसि फिसाय नि गेजेराव नांज्लाय खमलाया बाङो दानि जुगावथ' रां रु फा गैयाब्ला जेबोआनो जाखाया होनना नोंथाङा मिथिखागौ।
फो
औ ओ रां रुफा गैयाब्ला जेबोआनो जाखाया। बे रां रुफाखौ आरजि नायाव जुदि नांगौ बायदि रां रुफा न'खराव जेसेबांखिनि न'खरखौ सालायनो थाखाय रां रुफा नांगौ बेफोर रां रुफाखौ जुदि होनो हायाब्ला ओ न'खराव दावराव दावसि जायो बेनि सायाव आरो बेमार आजार लोम दानाय बेफोरनि थाखायबो रां रुफाखौ नांगौ गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनलांनाय फरायहोनाय बेफोरबायदि बायदिसिनायाव ओ रां रुफानि जोबोद गोनांथि। ओम गथ'खौ ओ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ होनो था खायबो रां रुफा नांगौ बेफोरबायदि बायदिसिना ओ जेनेब्रा मित थाइ आखाइ जानायनि थाखायनो ओंखाम बोथिसेखौनो जुदि गाव गावनि ओ गथ'खौ मोजाङै जाहोनो हायाब्ला
उम
बेफोरबायदि न'खरा जोबोद खस्थ' जायो आरो सोलिनो।
औ नंगौ नोंथां।
थांआ मोनथिखागौ।
औ नोंथां ओ नोंथां ओ ज
बेफोरबायदिनो आरो मा बुंबावनो बायदिसिना जेंना सोमजियो आरो। मोनसे न'खर दानायाव ओ हौवा आरो हिन्जावनि ओ गोग्गो साननाय एबा बैस सो गोग्गो टाइम जेनेबा बेफोरबायदिनो मोजां सम मोज जां जों फास्थ'थे साननाय हनायखौ मोजां एबा निजायनि मोजां समखौ नेनानैसो जोङो जुलिखौ जानाया मोजां नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि बा बेफोरबायदिबासो जोङो न'खरखौ मोजाङै मोज जां सामलायलांनो हायो। मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हायो मावनानै जों न'खरखौ मोजां सामलायनानै जाहोलांनो हायो नोंथां। औ
औ नंगौ ओ नोंथां समाबो ओ जाहैलांबाय नों थां ओ नोंथाङा आंजों बिदिनो ओ ओ ओ गावनि सम गोसा बेसेनखौ दोनथ' ना आंजों रायलायनो थाखाय नोंथांनिसिन जोबोद गोजोननाय थाखाय। नोंथांजों इयुन समफोरावबो बिदिनो ओ रा रायनो मोनफिनगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय नोंथां। ओ नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे होमबा नोंथां दोन्थ'लायनोसै।